औ मा खालामदों नोंथाङा दायो
ओ ओरैनो दं नोंथां
अ बिदिब्ला माने नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां
सम होनो हायोब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
औ बुंलाय नोंथां
औ दा माने जोंनि माखासे मिथिंगायारि जाब्रबथायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां मिथिंगायारि जाब्रबथायनि सायाव
औ हागोन नोंथां
औ
ओ मिथिंगायारि जाब्रबनायनि सायाव इसे नोंथांनो आं फोरमायनोसै
औ औ
ओ जोंनि ओ मिथिंगायारि जाब्र'ब थायाथ' जाब्रबलाबायो दसे समावनो जों मा जायो मिथिया माने जोंनि वेदारा माला मा जालाङो जों मिथिया ओ दा नो जोङो दानो अखा हागोन एबा जोंनि ओ दानो बार फुंखा फैगोन बेबायदि गोबां माने ओ जोंनि एटम एटमसफेयारा चेन्ज जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो गोबां जायगाफ्राव बेबायदिनो अखा हानो हागौ जोंनि ओनसोलाव अखा हानाय नङा जोंनि ओनसोलाव बेदिनो सान्दुंबो दुंनो हागौ गोबां माने सोलायनाय फैयो आरोना जोंनि खाथिनि ओनसोलावनो बेबायदिनो अखा हागोन गोबां बिदिनो बारहुंखा फैगोन जोंनि ओनसोलाव बेबायदि फैनाय नङा बेबायदि जायो आरोना नोंथां ओ बेखौनो ओ बुङो आरोना नोंथां आरो बे बायदिनो गोबां माने जायगाफ्राव एबा बिदिनो वेदारफ्रा चेन्ज जायो ओ गोबां जायगाफ्राव बिदिनो मानसिफोरनि ओ गोबां ओ जाथायफोर जानायखौ जों नुनो मोनदों बिद्बिनो ओ क्लाइमेट सेेन्ज जानायनि थाखाय एबा बिदिनो जाथाय एबा मिथिं मिथिंगायारि चेन्ज जानायनि थाखाय ओ सुबुं माहारि एबा गोबां माने खवायाव खोख्लैनाय नुनो नुदों आरोना जोङो
औ
मानो होनोब्ला ओ दसे समाव जों रावबो मिथिया जों मा जालाङो मा जालाङा जों मिथिया आरो ना नोंथां जों हाजो एरियाव जोङो ओ थायोब्ला गोबां बिदिनो अखा गोबां हायोब्ला बेबायदिनो हाजो गाखानानै गोबां सुबुंफ्रा जिउखौहाय एबा जिउ गोमा लांनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां माने गरम जायो दसेनो बेनो गोबां जायगाफ्राव गरम जायो। जानायखौबो जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला गरम जायो। होनोब्ला जोंहा बेबायदि दंफां-लाइफां खम जानायनि जाहोन जोंहा गरम जालांनो हमबाय गोबां बेबादिनो ओ थासारिफोरा बांलांनो हमब एबा ग्रिन हाउसआ जोंना ओ बेबायदिनो अख कार्बन-डाइ-अक्साइड फोर गोबां माने मिसयउस जालांनो हमबाय ओ ओमफ्राय बिदिनो गोबां गेसेसफ्रा बे बिनो स्रेप जालांनो हमबाय गोबां माने एटमसफेयारफ्रा चेन्स जालांनो हमबाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माने जोंनि थासारिफ्रा गोबां सोलायबाय आरो ना नोंथां आरो हिउमेनिटिफ्रा बांसिन माने सुबुं माहारिया बांसिन बांनायनिफ्राय बांलांबाय बेनिखायबो क्लाइमेटआ एसे सेनस जाबाय एबा बे जोंनि थासारिफ्रा सेन्स जालांबाय आरो नोंथां गोबां माने जों जों मिथिया माबायदि जालांनो हमबावगोन जोंनि फैगोन जेनेरेसनाव माबायदि सोलायलांनो हमबावगोन जों बेखौ मिथिनो मोना आरो नोंथां उन उन फिउचारनि सुबुं माहारिफ्रासो जों बेखौ मिथिनो मोनसिगोन एब्ला जों जों उन फिउसारफ्राव जों सहैयोब्लासो जों बेफोरखौ जों मिथिनो मोनसिगोन एबा जोंनि जोङो गोबां माबा इउस खालामो जों बेबायदिनो गारि मथरनि एबा उखुन्दैफोर सावगारो गोबां गाज्रि मुवाफोरजों सावगारो बेबायदिनो गेसफोर ओंखारो बेजोंबो गोबां माने जोंनि थासारिफोरा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि क्लाइमेट चेन्ज जों जोबोद माने इनक्रिस जालांबाय बांसिननिफ्राय बांसिन जालांबाय बिदिनो पलिउसनफ्रा बांसिन जालांबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गोबां माने अखा हानायफोरनि जाहोनैबो गोबां क्लाइमेटफ्रा चेन्ज जायो जोंनि एरियायावहाय बेनो गोबां माने ग्लबेल वार्मिंफोराबो बांनो हमबाय एबा बेमफ्रायबायदिनो गोबां माने दंफां-लाइफां दानफायनायनि जाहोनैबो जोंनि क्लाइमेट सेेन्जआ माने गोबां माने बांलांनो हमबाय गरम ज गरम जालांनो हमबाय। बेबायदिनो बांसिन गरम जायो होनोब्ला जों बेबायदिनो जुन जुलाइ आगषट बेयावबो जों बांसिन गरम जानायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि जायगायावथ' जोङो एसे खमाव जों गुबुन जायगाफ्रावहाय जों नायोब्ला गरमनि जाहोनैनो गुबुन सुबुं माहारिया बेबायदिनो जिउ खहा एबा जिउ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला जोंहा गोबां माने चेन्ज जालांबाय। जोंनि गोबां माने गिदिर गिदिर प्रब्लेम जालांनो हमबाय। जोंनि सुबुं माहारिनियावसो ओरैनो खहा जालांनो हमबाय। मानो होनोब्ला जोङो बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो जोङो दंफां लाइफांखौ जों मोजाङै गायफिननांगोन जों मोजाङैनो गियान लानांगोन आरो जोङो जों बेबायदिनो इलेक्ट्रिक कारेन्टफोर ओंखारबाय गोबां माने बेफोरनि जानानैबो ओ जोंनि दै बेबायदिनो खहा जालांनो हमबाय गोबां माने मिसयउस जालांनो हमबाय। आरो ना नोंथां नोंथाङाबो फंनैसोआव फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव
औ हागोन नोंथां औ। मिथिंगायारि जाब्रबथाय होनोब्लाथ' गोबांथार जों नुबोखायो गोबां गिदिर गिदिर मिथिंगायारि जाब्रबथायनि जाहोनाव माखासे ओनसोलफोरनि सुबुंफोरा जिउ खोमानो बा खस्थ'जों भुगिनांनाय जों बेखौ नुबोगासिनो दा बैफोर मिथिंगायारि जाब्रबथायफोरनि माखासे जाहोनावबो जा सुबुं माहारिफोरनि थाखायबो मिथिंगायारि जाब्रबथाया जानो गोनां जायो बेफोरो माखासे जेरैबायदि दानि सुबुंफोरा बिफां लाइफांफोरखौ दानफैनायनिफ्राय दानफैनानै जे नांगौनिफ्राय बांसिन खामानियाव बाहायगासिनो। दा हाजो एरियायाव जुदि दंफां लाइफांफोरखौ जुदि दाननायनिफ्राय दानबाय थागोन अब्ला बिफां लाइफां गायनायाव जुदि गैयाब्ला माखासे हा गिसि गानाय माला मा मिथिंगायारिजों बिदि जाब्रबथाय जागोन हा खिसिगानाय बेफोरबो मोनसे थि मिथिंगायारि जाब्रबथाय बैफोरखौ माला मा जागोन रावबो फाथथा मोननाय नङा। दानि जुगाव नुयो जे हायेन एरियानिख्रुइ बांसिन हाजो एरियायावबो सुबुंफोरा थायो जों बेखौ नुयो दा हाजो एरियायाव जायगा लाहैनायनि जाउनाव माखासे बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै गावनि थाग्रा दियारि लुनायफोरखौ जों नुयो दा बेफोराव ओ हा गिसि दानाया बांसिन जानायनि माने चान्स थायो जेरै बुंनो थाङोब्ला। हाखौ माया हमथायो होननानै बुङोब्ला जोंहा बिफांनि रोदा माखासे हाग्रा बंग्रानि रोदा बैफोरसो जोंनि हाखौ गोरा हमथानानै लाखियो। दा जुदि बैफोर लाखिग्रा दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राखौनो एवस्रांनानै गावनि थाग्रा न' थाग्रा जायगा बानायनानै लायो अब्लाबो हा गिसि खानाया निसय जोंहा जाखायो आरो बेवहाय माखासे सासे सुबुंफ्राबो गावनि जिउखौ खोमानानै लानांगौ गोनां जायो। आरो जोंहा बांग्रिं सारन्थाइ गावनाय बैफोरबो मोनसे मिथिंगायारि गोबां गिदिर गिदिर जाथाय जायो दा जोंनि एरियायावबो जों बिनो माखासे मिथिंगायारि जाब्रबथाय जे सारन्थाइ गावनाय अखा बोथोर नै दा दैज्लां बोथोराव गोबांथार सारन्थाइ गावो। अखा हानायनि जाहोनाव दा बैफोरबो बैफोरजोंबो जोंनि सुबुंफोर माखासे साफा सानै जिउ खोमानोबो गोनां जायो। दा बैफोरनिफ्राय जोङो रैखा खालामनानै गावखौनो एसे बासिनानै बा गोजानाव थायोब्ला एसे मोजां। बांग्रिंजोंबो जोंहा गोबांथार जों जोंनि ओनसोलाव बांसिन गिदिर गिदिर बांग्रिं मावनायखौ जों नुनो मोना। मानो होनोब्ला जोंहा माखासे गुबुन गुबुन जायगाफ्रावसो जों गिदिर गिदिर बांग्रिं मावनानै बायदि बसि बायनानै गोबांथार सुबुं फोरनि जिउ गोमाबलाय जों बेखौ नुयो। खाफाल गोनां होननांगोनदि जोंनि एरियायाव बेफोरबायदिया बांसिन जानायखौ जों ना दा अरखाब दै बाना फैनाय दै बाना फैनानै सुबुंफोरनि आबाद बायदि न' बां सिलिंखार खालामलांनाय बेफोरखौबो जों हरखाब मिथिंगायारि जाब्रबथाय जों नुनो मोनो। बैफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा जोंनि मिथिंगायारि जाब्रबथाय होननानै जों बुंनांगोन जों जि खस्थ' खालामनानै जों बिदि आबाद मावो। न' बां लुयो बैफोरखौ जोंनि जेरैबायदि मिथिंगायारिफ्राय फैनाय दैबाना गोबांथार अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि दैबाना जानानै जोंनि न' बां आबाद फोथार गेलेग्रा फोथार सब सिलिंखार जानायफोरखौ जों दामानि नुनायनिफ्राय नुबोगासिनो दा आरो जाबावगोनखौ जों नुदों। बा जों साननांगोन बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनोब्रा गाव माखासे सेफ जायगाफोराव जों थानांगोन। जे बोरि ओनसोलाव जों थायोब्ला मोजां जे जेराव दलहा बेयाव बांसिन दैबाना जायो होननानै जों मिथिखायो। दा आरोबाव माखासे दङ ग्लबेल वारमिं दा बेफोरनि जाहोनाव जोंहा माखासे अर्गिं हाजो देंफुनाय बेफोरखौ जायो। बेनिखायनो जों बेफोरखौ होबथानोब्ला गायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबां खोथा ओंखारो ना नोंथां बेनिखायनो जोंहा समाबो जाबाय दा नोंथांजोंल'सो सम सावराबाय दिनथि लाङो नोंथां